हेल'
औ खोनादों
औ नोंथाङा फ्रियैनो दंना
औ दङ
औ नोंथाङा फ्रियैनो दंबा होमबा नोंथाङा आंजों दसे रायज्लायनो हागोन नामा
औ हागोन
औ जोंहा दे सानैजों मोनसे टपिकआव रायलायलायसै सावरायलायनो सानैजों
ओम
बे टपि टपिकआनो जाहैबाय कम्पिउटार नोंथाङाबोथ' मिथि खागौ दा जोंनिया कम्पिउटार जुग होनना कम्पिउटारा जोंनिया माबोरै बाहायजायो मा मा खामानियाव सोलियो नोंथाङा एसे फोरमायना होग्रोदो दे
ओम कम्पिउटारनि बिफा होनोबा जों गिबियावनो बेसखौ मिथियो बिथाङा जि जिद'जौ जिथाम मायथाइयाव गिबि खेबनि थाखाय कम्पिउटारखौ बाहायजेनदोंमोन बेनिखायनो बि बिथांखौ कम्पिउटारनि फाननानै बुंनाय जायो कम्पिउटारखौ जों गोबां खामानियाव बाहायनाय हायो जेरै बास रेलवे एर'प्लेन बेफोरनि टिकेट दान्नाय आरिफ्राव बाहायनो हायो
औ औ
फोरनि अनगायैबो मावखुलि
औ
स्कुलफ्राव बेफोराव बाहायनो हायो
औ औ नंगौ
कम्पिउटारनि जोहै जों गोबां खामानिफोरखौनो गोख्रैयै खम बेसेन ओ खम बेसेन आरो खम समनि गेजेरावनो थाबैनो मावफुंनो हायो
औ औ थारैनो नोंथां नोंगौ
ओ जेनेबा केलकुलेट खालामनायफोरा साननायफोरा बे खौ एकुरेटलि गोरोन्थि गैयाजासे मोननो हायो
औ औ नंगौ
ओ फिननायफोरखौ ओ फरा बिजाबाव गैयि फिननायफोरखौ ओ कम्पिउटारनि जोहै इन्टारनेटाव नागिरनानै मोननो हायो
औ
ओम
जेनेबा कम्पिउटारा जोंनि दा जोंनि सोलिफुनाय लाइफआव माबायदि गोहोम खोलैदों मोजां ना गाज्रि गोहोम खोलैदों नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन कम्पिउटार बाहायनायनि बेलायाव गाज्रि आरो मोजां मोननैबो थाखायो जाय मोजाङाव बाहायदों बे मोजां जां जाबाय गाज्रियाव बाहायदों बे गाज्रि जाबाय उम
कम्पिउटारा गोबां रोखोमनि थायो
ओ
कम्पिउटाराव गोबां औ कम्पिउटाराव गोबां फिसा फिसा ओ मा होनो इनफरमेसनफोरखौ आजावग्रा बुस्थुफोर थायो माखासे सेया इनपुट दिभाइस माखासे आउटपुट दिभाइस बिदि थायो।
औ औ
इनपुट दिभाइस होनोब्ला केबर्ड माउस ओ बार् कड रिडार मेगनेटिक इंक केरेक्टार रेकगनायइजन
औ
औ ओमफ्राय आउटपुटाव मनिटर प्रिन्टार ओ फ्ल-फ्लटारस स्पिकारस बेसोर माबायाव जाबाय
औ बेफोर औ थाजोबो आरोना कम्पिउटाराव। औ कम्पिउटारजों जोङो मा मा सोलोंनो हायो औ औ औ नोंथां नंगौ कम्पिउटारजों जोङो मा मा सोलोंनो हायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
जों कम्पिउटारजों गोबां ओम गोबां माबाफोर गियानफोर आरजिनानै लानो हायो
औ
उमम जेरै बे ओ लेखाफोराव
औ
लेखाफोराव मोनि माबा ओ माबाफोरखौ नागिरनानै लानो हायो‌ गासैखौबो मोनजोबो दावबायनायनि सोमोन्दैफोर मोननो हायो
औ नों मिन्थियै खोथाफोर खौ माने कम्पिउटाराव सार्च खालामबानो नोङो दानो एक सेकेण्डआवनो मोनजोबगोन आरोना नोंथां।
औ मोनजोबगोन।
औ बेफोरबायदि आरो नों बहाबा थांनोबा दावबायनोबा नों टिकेटफोर माबानोबा कम्पिउटारफोरावनो नोङो दसेनो हागोन आरोना नोंथां
औ हायो।
औ
ओम नोंथाङाबो कम्पिउटारनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ औ नोंथाङानो जे बुंलां खाबाय सिगाङावनो कम्पिउटारनि बिफा होनबा जों सार्च विभसखौ बुङो होननानै। बेनो जों कम्पिउटारखौ दिरुुनना गालांदों नालाय।
उम
बिदिनो जोंना कम्पिउटारा जोंनिया जोंनि जिउआवहाय गोबां मदद खालामो आरो दाथ' जोंनिया गोदोथ' जोंनिया कम्पिउटारबो गैयामोन नालाय बेफोरबायदि जेबो इनफर इनफरमेसनफोर मोनामोन आरो जेबो मिथियामोन अबेहाय मा जादों जेबो बेफोरनि जेबो सुलु मोनामोन आरो। जेबो मिथियामोन दाथ' मिथिखायो नोंथाङाबो जोंनिया मा कम्पिउटार जुग नङा होमबा? जोङो दसेनो बेसेबांबा गोबौनि खामानिखौ जोङो बिदिनो आधा घन्टा एक घन्टायावनो फोजोबनो हायो आरो कम्पिउटारनि जोहै जोङो बिदारजों गोबां मुलाम्फा मोननो हायो आरो जेरै जोंनि जिउआवहाय जों बेफोरबायदि खामानि गोबावनि खामानिखौ जोङो दसेनो मावनो हायो। जों मिथियै खोथाफोरखौ मिथियै जेनेबा इनफरमेसन मोनिफोरखौ जों दसेनो मोनो आरो जोंनि फरायनाय लाइफआव होनबाथ' कम्पिउटारा जोंखौ गोबां मदद खालामो आरो
औ
जोङो बिदिनो कुइसन एन्सारफोरखौ नागिरना मोनाबाथाय मिन्थियाबाथाय जों कम्पिउट टारावहाय सार्च खालामबानो मोनजोबो आरो दसेनो नोंखौ सार्च खालामबानो नोंनो मा नांगौ बेफोरखौ होजोबो आरो जोंनि जोंनि स्टुडेन्ट लाइफआवबो जे जिखुनु लाइफआवनो आरो जोंनियावहाय दा कम्पिउटारा गोनांथार आरो
उम
जों कम्पिउटार गैयाबानो जोंनिया जेबो जाया होननाय जाबाय आरो दानि जुग हाय कम्पिउटारजोंसो मावजोबो नालाय खामानिफोरखौ औ
कम्पिउटारा मोनसे इलेक्ट्रनिक डिभाइस ना? ओं बिनि थाखायनो गासिबो खामानिया गोख्रै जायो।
औ माने नों मिथियो खोथाफोरखौ औ
हाउसाव न'आवबो बाहायनो हायो स्कुलाव अफिसाव हस्पिटाल रेलवे बेंक डिजाइन रिसार्च खालामनाय इणडास्ट्रि सेक्टर बेफोराव बाहायनो हायो आरो
औ माने बेफोरावहाय कम्पिउटारनि गोनांथि खाथार आरो कम्पिउटार गैयाबानो बेफोराव जेबोआनो जाया आरो जेबो खामानि सोलिया बेफोर कम्पिउटार गैयाबाथाय बेफोराव नोङो बिदिनो आरो नोङो गाव निजा रोंनानै फिथार सोलोंनानै नोङो इदिनो दुखानफोरबो होनो हायो ना? दानिया बिजनेसफोरबो खालामनो हायो कम्पिउटारनि जोहै औ जेरै जोङो जिरस खालामनायफ्रावहाय फट' कपि खालामनायफोरावहाय गोबां खामानि होयो नङा होमबा नोंथां कम्पिउटारा जोंखौ औ
बेफोरनि अनगायैबो जों गोजानाव थानाय सुबुंफोरजों सोंजोब लाखि नो हायो खम बेसेनावनो मेल दैथायहरनो हायो।
औ नंगौ।
सानखांथिफोरखौ गोरोन्थि गैयाजासे आरो गोरलैयै गोख्रै खालामनो हायो। उम गावनि सिंनि सामलाय थाय बा माखासे बायजो मावथाय एक्सटारनेल एक्टिभिटिखौ सामलायनो थाखाय थिरांथा लानो गोरलै लजिक रुलखौ बाहायनो हायो।
औ माने कम्पिउटारावहाय नोङो बेफोरबायदि माबाबानो कम्पिउटारानो नोंनो गोरोन्थिबा गोरोन्थि फारि फारि खोन्थाजोबखाय जोबखायो आरोना नोंथां?
इनफरमेसनफोरखौ जेनेबा आजावनानै गोबाव समनि थाखाय थाखाय दोनथुमनानै जेनेबा नों इयुनाव बेनिफ्रायनो बुर खांनानै नायफिननो हायो आरो दोनथुमनो हायो।
औ औ दोनथुमनो हायो औ माने गोमानानै थाङा आरो बेफोरो कम्पिउटारावहाय नों उनाव नांगौ बबानो औ नोङो मोनफिननाय बायदि जायो जोंनियाथ' दा जोङो बेफोरबायदि लेखाफ्राव लिरना दोननायफ्राथ' जोंनिया गाज्रि जालाङो नङा होमबा नोंथाङ
औ नोंथां
औ कम्पिउटारफोरावहाय दोननाया जोङो उनावहाय मोनफिनो आरो सार्स खालामनानै नोङो मा दोनदों बेफोरखौ नागिरबानो आरो कम्पिउटारा जोंनि स्टुडेन्ट लाइफआवबो गोबां गाज्रि गोहोमबो खोलैयो आरो माने बाहायनो रोङिफोरनि थाखाय गाज्रि गोहोम खोलैयो आरो बाहायनो गोरोंफोरनि थाखाय मोजां गोहोम खोलैयो आरो औ जेनेबा जों गाज्रि गोहोम होनबाथ' नोंथाङाबो मिथिखागौ माबायदिया गाज्रि गोहोम नङा होमबा जेरै जोङो फरायनायखौ फरायनायखौ गारनानै जोङो बेफोरावनो गेम गेलेलाबायनाय भिडिअ' नायलाबाय थानाय बेफोराव टाइम थांगार होननानै जोङो खौ गोबां लस खालामो नङा होमबा नोंथां बिदिनो आरो जाय मोजां बाहायनो रोंनाया मोजां बाहायबाय गाज्रि बाहायनो रोंनाया गजि बाहबाय बांसिनानो जोङो मोजां मोजां खामानियावनो बाहायखायो नङा होमबा जेरै बिजनेस लाइन फोरावबो जों कम्पिउटारखौसो बाहायो नङा होमबा नोंथां बिदिनो आरो जोंनिया कम्पिउटारा जोंनि जिउआवहाय गोबां बेफोरबायदि मदद खालामो आरो
कम्पिउटारनि बाहागोफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
मा होनदों नोंथां
कम्पिउटारनि माबा माने मा होनो
औ
हाइफोर टाइप मोनबेैसो रोखोमनि माबायदि बायदि थायो बेफोर
औ बेखौथ' आं जि मिथियो बेखौ बुंसै आंबो बारा मिथिजोबा नालाय बेफोरबायदि टाइप खालामामनायखौ जे नोंथ' बे केबर्डनिफ्रायनो मोनखायो नालाय नोङो नोङो मा सार्च खालामनो मा टाइप खालामगोन नोङो नोंनि लेंगुवेज हिसै मोनो नालाय नोङो गोसो बायदि इं बा इंलिस हिन्दी बा हिन्दी बेफोरबायदि टाइप खालामजोबनो हायो आरो गोबां रोखोमनि बेफोरबायदि बिदिनो ए बि सिडिफोर ववान टु थ्रिफोर सब मोनखाजोबो नालाय जोङो केबर्डनि जोहै
कम्पिउटारा गोबां रोखोमनि थायो जेरै हम कम्पिउटार उार पार्सनेल कम्पिउटारबो थायो एनालग कम्पिउटार डिजिटेल अपटिकेल हाइब्रिद कम्पिउटार इफोरनो आरो
औ औ औ नंगौ थारैनो औ
कम्पिउटार उम बेफोरनो बेफोरनो थायो आरो।
औ कम्पिउटारावहाय गासिबो बेफोरो थाजोबो आरो ना नोंथां।
उम थायो। जेनेबा गाव हारसिंनि कम्पिउटार पार्सनेल कम्पिउटार होननानै बुङोबा गाव हारसिङैल' गाव हारसिंनि थाखायल' महर होनाय जेनेबा फरायनाय गेम गेलेनाय बेफोराव बाहायो आरो बे पार्सनेल कम्पिउटारखौ।
औ गोसो बायदि।
उम।
होमबाथ' नोंथां जोंना टाइमाबो जाना फैबाय औ नोंथांजों कम्पिउटारनि सोमोन्दो औ कम्पिउटारनि सोमोन्दो सावरायनो मोननानै गोसोखौ गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ।
औ दे होनोमबा दोनथ'नसै नोंथां।
औ।